हेलौ
हेलौ!
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनागासिनो नोंथाङा खोनादोंना?
आंबो खोनादोंदे ।
आदसा हां नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जाबाय नोंथाङा आ सम होनो हागोन नामा दान्दिसे सम?
औ दे ‌
औ औ माने औ आं नोंथांजों ओ जि ओ लाइमोनफोरनि जि खामानिनि जेंना बा बेखार जेंना ओ बेनि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनो कल हरनाय जाद
औ औ
गिबियाव ओ नोंथाङा फोरमायग्रोना होनो हागोन नाम मा दासान्दि जि सोलिबाय थानाय ओ मुगायाव ओ लाइमोनफोरनि जि बेखार जेंना बे बेखार जेंनानि बागै नों थाङा गिबियावनो एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा?
आ आ आं फोरमायनो हागोन आङो फोरमायनोसै नोंथांनो ओ नोंथाङा बुंदों न' लाइमोनफोरनि बेखार जेंना नङा होम बा
औ औ
लाइमोनफोरनि बेखार जेंना होनब्ला जोंना गिबियावनो जाय जाय लाइमोनफो रा माने खामानिखौ गावबा गाव खामानिखौ सायख'ना लानो रोङा। बा रोङै बे लाइमोनफोरानो ओ दिनैनि दिनावहाय मानो बेखार याव गोग्लैनो गोनां जादों आरो जेनेबा बेखौ जोङो बुंनांगोन ओ नैबे समा बिगियाननि जुग आरो ओ खामानि मावनानै जानायनि जुग आरो जेनेबा
नंगौ नोंथां औ
खालनि जुगावहाय ओ मोनसे खामानि सायख'ना लायाब्ला ओ सासे लाइमोन बा सासे सुबुङा ओ थांनानै थानाया गोब्राब मानो होनब्ला नैबे समाव जोंनि मुवा बेसादनि ओ बेसेनफोरा बांनायनि सायाव बांगासिनो। आथिखालाव आगोलनि रांनि बेसेन आरो दानि रांनि बेसेन जोबोर माने हा अख्रांनि फाराग जाबाय बेनिखायनो समाव आ बेखार जेंनाया ओरैहाय ओ बे खामानि सायख' ख'ना लानो रोङि बा खामानि मावनो मावनो बानाय बा अलसिया आखुआनो ओ लाइमोनफोरनि बेखार जेंनाया बेबायदि नुजाथि थिदों आरो जेनेबा
औ औ औ नंगौ थारैनो नंगौ ओ दा नोंथांनिफ्राय बुजिबाय आङो बेखिनि खोथाखौ दा नोंथांनि बादिब्ला बेखार जेंनाखौ ओ फोजोबनो थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव ओरैनो मामा खामानि मावनांगोन होननानै सानो जेन'बा नोंथाङा
औ आथिखालाव सरकारा गोबां बिथांखि लादों ओ जेनेबा लाइमोन फोरनि बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आथिखालाव गोबां ओ कम्पेनिफोर खुलिदों ओ सरखारनिबो कम्पेनि दं आरो गावबारि कम्पेनिफोरबो दङ जेनेबा प्राइभेट जायखौ बुङो प्राइभेट बेबायदि माखासे कम्पेनिफोर फोरा माने थानाय ओ कम्पेनियाव खामानि मावनो थाखाय ओ एमप्लयिस हिसाबै लायो ओ जाय
औ औ नोंगौ
जाय लायमोन ओ गावनि स्किलखौ ओ रोंनानै थागोन बिथांमोनानो बेयाव फाय जायगा मोनो आरो जेनेबा ओ बुंनो थाङोब्ला जों आथिखालाव माखासे स्किलफोरखौ सरकारा सोलोंथाइ महरैबो फोसावदों नैबे जेनेबा जोंनि गेजेराव दङ कारपेन्ट्रि प्लामबा बेबायदि बिदिनो ओ मबाइल रि फायारिं अट' मबाइल इन्जिनियारिं आइ टि आइ प्लास्टिक इन्जिनियारिं आरकिटेक्चार इन्जिनियारिं माखासे ब्रान्साव सोलोंथाइफोरखौ स्किल हिसाबै माखासे माखासे फोसावदों बेफोरनि गेजेराव माने सरासनस्रा स्रायै आथिखालाव आ सरासनस्रायै माने जोंनि बे गामि ओनसोलावबो सोलियो दा मबाइल रिपयारिं बेबायदि मबाइ
औ औ नंगौ नंगौ
सोलोंना लानो हायोबा सासे लाइमोना खमैबो सानसेयाव माने सानसेयाव खमैबो सेेरोजा नैरोजा खामायनो हानायखौ आं नुहुरदों आरो बेबायदिहाय लोगोसे दङ जेनेबा प्लामबार प्लामबार आथिखालाव जोंना अ मोनफ्रोमबो न'खर हरावनो ओ जोंनिया लोंनो दै लोंनायनि दै लोंनायनि थाखाय बा दंखल बायदिसिना माने मटर सटर हाइजें माने दैखांनाय माने ओ माखासे आगजुफोर बे प्लामबारनि आगजुफोरा थायो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो।
जुगफोरावहाय फाहामनो थाखाय जेनेबा जोंनो खाथियाव जोङो माने प्लामबारनि मानसिखौ जों मोना बेबायदि जुदि सोलोंनानै लायोब्ला बेयावहायबो ओ बेवहायबो मोनसे आखाइनि खामानि बे बेखार जेंनाया इयावबो जोबस्राङो। बेनि अनगायावबो माखासे गोबां दं आरो जेनेबा कारपेन्ट्रि जदि कारपेनट्रिरिखौ सि सिखायना लानो हायोब्ला बा सोलोंनानै लानो हायोब्ला माने ओ जोंनि गेजेराव दा माखासे फरायसालिफोराव देक्स बेन्स बा न'आव बा हटेल बायदिसिनायाव माने गोबां फारनिचारनि जेरै न' लुयोब्ला जोङो ओ खिरखि दरजा बे बेफोरबायदि दाननांगौ जायो बेफोरखौ कारपेन्ट्रि सोलोंना लानाय
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ
जेंनाया ओ जोबस्रां जेनेबा बे बायदिनो मा
नंगौ ओ माखासे दंबावो नंगौ दानि दिनाव जोङो लाइमोनफोर खौ सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि नायोब्ला सोलोंथाइल' लानानै थानायखौ जों नुनो मोनो खिन्थु दानि ओ गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो मा जाना मा साना जे गावसोरनि जिथु फिउसारनि बाथ्राखौ सान साननानै सोलोंथाइ लानाय जों लोगोसे मायबा मोनसे जुदि खामानि मावफालांनि बेखिनि बाथ्राखौ साननायखौ जोङो गोबांखौनो नुनो मोना माने। त ओ बेनि था थाखायनो बिथांमोना सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव बा सोलोंथाइखौ ओ मालाबा समाव हयथ' खायसेया नोङो फोजोबहैनोबो गोनां जायो। ओ थाखा फैसानि आंखालाव। जों बुहुत दानि जुगाव जुदि मोजां जुदि नों सोलोंथाइ लानोबा गोबां रांनिबो गोनांथि जायो। बेनिखायनो बै बेफोरो ओ रांनि ओ रांनि प्रब्लेमाव खायसे ओ सोलोंथाइ लाबाय थानाय गथ' गथ'फोराबो गावसोरनि सोलोंथाइ लानायखौ दोनथ'नो गोनां जायो। त बिदि गथ' गथ'फोरा जुदि सोलोंथाइजों लोगोसे मायबा मोनसे जुदि आखाइनि खामानि जुदि सोलोंफाबाय ओ सोलोंलांफाबाय जुदि थायोबा होमबाना बैफोर गथ' फोरा माने सोलोंथाइ दोननाय लोगो लोगोनो बै जि गावनि ओ ओ बाहेरा जि सोलोंथाइ लाबोनाय आखाइनि खामानि सोलोंबोनाय बैफोर खामानिखौ मावनो थाखाय एसे उ सुबिदा जायो आरो। दा जों खिन्थु नुनो मोनो दिनैनि दिनाव गोबां माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला फोरा बा फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना माने सोलोंथाइ जुदि लायोबा अनलि सोलोंथाइ लानायखौल' जों नुबाय थायो खिन्थु बाहेरा जेबो खामानि सोलोंलांफानो सेस्था खालामनायखौ जों नुनो मोना आरो दा बिदि बिदिबो जों नुनो मोनो जों दिनैनि दिनाव औ दा बेखायनो ओ सानो मा आंनि बायदिब्ला ओ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैनो बे खार जाना थास्लायस्लाय जाय बिथांमोना फरायनायखौ दोनथ'बाय बिथांमोना मायबा मोनसे आखाइनि खामानि सोलोंना लानाया मोजां मोजां आरो। बिदि होननानै आं सानो आरो माने दिनैनि दिनावथ' नोङो बाहेरा खामानिनि आंखाल गैया दिनैनि दिनाव नों न'निफ्राय ओंखारलाङोब्लानो माने जायखि जाया मोनसे खामानि जों मावनायखौ नुनो मोनो। थिग बे खामानिखौ सोरबा सासे मावबाय थादों जेनेबा बे खामानिखौ जुदि नुग्रा मानसियाबो जुदि सोलोंनानै लायोबा। बे खामानिखौ बिथाङाबो मावनो हायोमोन बिथाङाबो बे खामानि मावनाय बेदिनो मावनानै माने एसे एनै रांखौ आरजिनानै लानो हायो। हायोमोन जाय रांखौ आरजिनानै निजिनि आथिङयावनो निजि गसंनो हायो। मोनसे सुबिदाखौ खालामना लानो हायोमोन आरो।
औ आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैबावदों आङो जेनेबा नोंथांनाव जेनेबा आथिखालनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेखार जेंनाखौ सुस्रांनायाव माने कम्पिउटार सोलोंथाइ। थाया माबायदि बिहोमा होगोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ कम्पिउटार सोलोंथाइआथ' दिनैनि दिनाव बिराद मोनसे इनफर्ट टेन होननानै जोङो बुंनो नांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि सानानो बा दिनैनि जुगानो कम्पिउटारनि जुग बायदि जाहैबाय त- दिनैनि सानाव कम्पिउटार नङाब्ला जेबो खामानि जाया। दिनै जोंनो सरकारा जिखिनि सुबिदा होदों। हो जिखिनि सुबिदा होदों सरखारा बैफोर सुबिदाया गासिबो कम्पिउटारनि थ्रुयैसो जायो बेनिखायनो जोङो जुदि कम्पिउटारखौ जुदि सोलोंनानै लानो हायोब्ला जोङो गिदिर गिदिर कम‌ कम्पानियाव खामानि मावनायजों लोगोसे जोङो निजानो जों जुदि मोनसे कम्पिउटार सेन्टार खुलिना लानानै गोबांखिनि कम्पिउटारनि खामानिखौ जों मावनो हायो दिनै जुदि सासे मान मानसिया जुदि नोङो न'निफ्राय बायजोआव माबा मोनसे खामानि मावनो जुदि ओंखारबोयोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनो ओंखारबोयोब्ला बिथाङा जुदि कम्पिउटार नि खाथियाव थ थाङाब्लानो जाया बेबायदि साना दिनैनि दिनाव सोलिगासिनो दङ बेनिखायनो बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट सोलोंथाइ। जों लोगोसे जुदि कम्पिउटार सोलोंथाइखौबो जुदि लाफानो हायोब्ला बिथाङा सोलोंथाइ जोबनायनि उनाव गेदेर गेदेर कम्पानि फोराव नों खामानि मोननायनि अनगायैबो आरोबाव गावनो हार सिङै नों जुदि मोनसे कम्पिउटार दखान सोलिनानै गावनि आथिङावनो गाव गसंलांनो हानायजों लोगोसे न'खर खौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो
औ ओ कम्पिउटारावथ जेनेबा माखासे खामानिखौ मावनो हायो जेरैहाय दा ओ खायसे गारि ओ फाहामथाय ओ कम्पि टारावथ गोबां ब्रान्सेसफोर थायो जेनेबा बेवहायनो ओ कम्पिउटार सोलोंथायाव माखासे ब्रान्सेस थायो खायफाया डिटिपिनि खामानि मावो खायफाया हार्डवेरनि खामानि मावो खायफाया प्रिन्टिंनि खामानि मावो बेबायदि माखासे ब्रान्स नङा होनबा नोंथां
औ दङ दङ दङ
फोराव माने माखासे ओ जोंनि लाइमोनफोरा माने सोलोंनानै लायोब्ला आथिखालावथ नों कम्पिउटार खौ गारनानै माब्लाबाबो सोलिनो हाया होननानै जोङो बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो जेनेबा आथिखालाव जिमान जिखिनि खामानि ओ कम्पेनिनिफ्राय लानानै बे सिंसा माने गामियारि ओनसोलसिमहालागै कम्पिउटारनि माने बाहाय मिथिया माने ओ बांबाय आरो आरो कम्पिउटार ओ अनलाइननि खामानिफोराव कम्पिउटारजों नङाब्ला माने खामानिया सहाया आरो
सहाया सहाया औ नंगौ औ थारै
आथिखालाव जोंबो सि एस सि सेन्टार सि एस पि सेन्टारफोर दंसोयो जिहेतु बेबायदिनो कम्पिउटार नि जोहैनो ओ जायखौ जोङो थांनानै मावहैनांगौमोन बेखौ गामि ओनसोलाव थानानै मावनो हानायखौ जों नुदों आरो जेनेबा ।
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ औ नंगौ ओ बेनिखाय ओ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ दा बेखायनो ओ जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जोङो हानायमिनि जि ओ बिथांमोननो बुजायनानै होनांगौ बा फोरमायनानै होनांगौ । जोंनि फरायसा फरायसुलि बि बिथांमोना खायसे बा थ्राखौ फरायफुबबाय थानायाबो गावसोरनि फिउसारनि बाथ थ्राखौ गोबाङानो सानहरा । सानहराब्ला जों बिथांमोननो हानाय मानि जोङो फोरमायनो हायो जे ओ नोंथांमोना फरायनायजों लोगोसे जुदि कम्पिउटारनि मोनसे सोलोंथाइ जुदि लाफायोबा बेथ' पार्ट टाइमसो नङा होमबा? कम्पिउटार सोलोंनाया मोनसे टाइम बियो सोलोंथाइजों लोगोसे बिथांमोना जुदि ओ कम्पिउटारखौबो जुदि पार्ट टाइम सोलोंलांफायोबा बिथांमोना सोलोंथाइ जोबनायजों लोगोसे कम्पिउटारखौबो जुदि फोजोबहैयोबा होमबा बिथांमोना सोलोंथाइजों लोगोसे कम्पिउटारनि जि मोनसे ओ ओ इडुकेसन बेखौबो मोज जाङैनो ओ सोलोंनानै माने खामानियाव बाहायनो हायो आरो । औ औ । बेखिनियानो दा ओ जोंथ' गोबां खोथा रायलायबाय नङा होम्बा मोनथां? जों दिनै ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेखार जेंनानि सायाव सावरायलायबाय । दा जोङो उनाव आरो मालाबा लोगो मोनबावोबा गोबां खोथाफोरखौ जोङो सावरायलायसिगोन आरो दासान्दि नोंथाङा होमबा मा खालामनानै दङ?
ओरैनो नैबे ओ जोंनि थाउनावनो से जिरायना दं । थुयो आरो माने । गोलोम बोथोरनि बिफां सायावहाय ।
दे थिगानो दङ' । आंबो इसे सम मोननायलाय नोंथांजों दसे सम रायलायबाय नोंथांजों रायलायनानै आङो जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां ।
गोजोननाय थाबायनदां गोजोनबाय ।
बिदिब्ला दोन